हेल' नोंथां औ औ नोंथां खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथां?
अ नोंथां नै दं ओरैनो जिरायनानै नोंथां।
अ खबरफ्रालाय माबायदि नोंथांना दायो?
थ' मे गाज्रि नोंथां बारा बांद्राय मोजां नङा नोंथां।
अ
माने गाज्रि होनना बुङोब्ला माने औ थारमाने गारज्रि होनना बुङोब्ला माने दाथ' दैजां बोथोर नङामोनोंथां माने दैबाना जानायनि जाउनाव दैबाना जानायनि जाउनाव माने माइखौनो गायनो हायाखै नोंथां।
अ अ नोंथां ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथाङा?
ओंखामाथ' दहायनो जाखाबाय नोंथां जानायालाय।
अ नोंथां दैज्लां बोथोर नालाय ओमफाय माइफोरखौ नोंथाङा मा होनो गायखांजोबबाय नामा नोंथां?
बेनोथ' नोंथां माने अखा हानायनि जाउनाव एबा दैबाना जानायनि उनाव माइखौनो गायनो हायाखै नोंथां माने
अ गायनाय जाथ'वाखैना होमबा नोंथां।
अ गायाखै नोंथां गायाखै।
ओरैनो खै बिगासो गायो नोंथांमोना?
जोंना ओरैनो सय बिगा सात बिगासो गायो आरोना न'आव ओमफ्राय आदिखौ थ्रिस बिगासो जागोन खोमादां।
अ' नोंथां जेनेबा नोंथाङाथ' दायो ओरैनोसो दंखायो दाना नोंथां?
औ नोंथां माने ओरैनो गोदाव सोराव जिरायना दङ आरोना नोंथां। माइबो गैथ' ना गायनाय गैथावा नालाय
थांजागोन औ जेनेबा कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने आंङो नोंथांजों नोंथाङाबो ओरैनो दङब्ला माने मोनसे आयदाय बारा सोंहरनोसो सानदोंमोन आं नोंथांनाव।
अ' आदसा आदसा नोंथां जेनेबा टपिकखौ खोन्थादो दे मा टपिक एबा मा आय
अ' औ औ जेनेब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिमाव मा मा सोलायनो मोनखो एबा मा मा सोलायनाय नुनो मोनखो नोंथाङा बेफोरनि बागै नोंथाङा नोंथांनि बायदि एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
अ' हागोन हागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजां टपिक एबा आयदा नङाओमबा नोंथां। जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' गोबां माने बा माने बायदिसिना सोलायलांबाय नङा होमबा नोंथां? आं माने खोनथानोसै नङा होनबा नोंथां मा मा सोलायलांखो
औ दे खोन्थानो दे।
जों गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला माने न'फोरा सोलायलांबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा गोदो गोदाय थ' न'फोराथ' हानिसोमोन एबा थुरि एबा नारानिसो बानायना थायोमोन नङा होमबा नोंथां दानि जुगावथ' माने गोबां गिदिर गिदिर न' लुलांबाय आरो ना नोंथां। सोरबा थिन थाला सारि थाला बेबायदिनो माने पाक्कानि सेस लुजोबबाय आरो नोंथां जों गिबियाव बुंनो थाङोब्ला बेखौ सोलायनाय नुदों होननानै बुं बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ आरो जों माने बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नोंथां माने नोंथाङा खोनासंबाय था आरोना आं माने फारि फारि खिन्थालांबाय थागोन
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ माने जों बुंनो हायोदि थानाय स्टाइल एबा थानाय माने जोंनि थानाय स्टाइला जोंनि सोलायलांबाय होनना बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जों गोदो गोदाय थायोमोन जेनबा जोङो अबेबा जमा जमा थायोमोन मोनसे जायगायाव एबा जों जानला मोनला बिदिनो सेन्देल गानालासिनो लथ्रा थायोमोन आरो ना गोदोनि समाव दानि जुगाव माने दानि समाव बेबायदि थानायखौ जों नुनो मोना माने गावबा गाव जाला -जाला जालांजोबबाय नोंथां। जेनेबा जों दानि जुगाव माने बांसिन माने गोरों गोरा जालांनो हमबाय नालाय माने दानि जुगाव माने एसे मोजां एबा मोजां थानो हमलांबाय आरोना नोंथां जेनेबा जानला मानला थाला एबा हाद्रि माने बाला एबा हाब्रु माने बायदि रोखोमनि माने गेलेनानै थाला आरो ना नोंथां जेनेबा गावबा गावनो मोनसे मोनसे खामानि मावनो हमलांबाय आरोना नोंथां।
औ औ
औ आरो जों बुंनो हाबावोदि लामाफोरा सोलायलांबाय जेनेबा जों गोदो गोदाय थ' जेनेबा लामाफ्राथ' फिसा फिसासोमोन एबा हाग्रा बंग्रा लामासोमोन। दानि जुगावथ' जों माने अबेबा इथा जाबनाय अबेबा मेन रड अबेबा अन्थाइ होनाय अबेबा हा खोनाय माने बायदि रोखोमनि लामा जालांजोबबाय आरो ना नोंथां माने जोंनि लामाखौबो जों सोलायदों उनाव बुंनो हायो आरो जों बुंनो हाबावोदि औ नोथां जा आरो जों बुंनो हाबावोदि गारि मथर जेनेबा गोदो गोदो गोदायथ' जेनेबा जों गारि मथरखौ नुनो मोनामोन न'आव मोनथां जों मोनसे जायगायाव हान्थिलांनोबा एबा मोनसे जायगायाव थांनोब्ला जोङो थाबायनानैसो थांनांगौ जायोमोन गोजान गोजानब्लाबो जेनेबा जोङो दस किल'मिटार एबा बा किल'मिटार जों बेफोर बेफोरबायदि जेनेबा जों गोजान लामा हान्थिनोब्ला जों थाबायनासो थांनांगौमोन नङा मोनोनोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ जों दानि जुगावथ' जों गोबां रोखोमनि गारि मथर नुयो गिदिरनिफ्राय लानानै फिसासिन जेरै जों स्कुटि बाइक गारि गिदिर एबा ट्रेन जेनेबा जों गोजौ बिरग्रा बिरखं माने बेफोरबायदिनो जों गोबां नुनो मोनोना जों माने बेनि बेनि थाखायनो जेनेबा जों मोन मोनसे जायगायाव थांनोब्ला जों माने गोरलैयै थांनो हायो आखायाव रां रु सा थाब्लानो नङा नोंथां औ जों जेनेबा जों खम समावनो जों सहैनो हायो आरोना नोंथां आरो जोङो बुंबावनो हाबायदि जों मोनसे मोनसे बुस्थु फैबाय मेचिन फैबाय जाहाथे जों बेनि जायजों माने जायखौ जों जानबुं एबा मबाइल बुङो नङा होनबा नोंथां जोङो बेजों गोदोनि समावथ' बेबायदि गैयामोन जेनेबा जों बेजों जों बिराद गोजान गोजानाव थानाय ओ सुबुंफोरजोंनो जों लाराय हरनो हायो नङा होमबा नोंथां? जों गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि हायामोन जेनेबा जों बे मोनसे जों एबा गोजानाव थानाय सुबुंफोरजों जों रायलायनोब्ला जोङो मासे दाउनि ओ आथिङाव जोङो खा थाब माने लाइजाम एबा सिथिग लिरनानै जों खाथाबनानै हरोमोन बे बे दाउआ माने दैथायहैयोमोन आरोना बिरलांनानै जों बेफोरबायदि होननानै जों खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
औ जों दानि जुगावथ' जों जानबुंखौ मोनबाय बे जानबुंजोंनो जोंङो गुबुन जायगायाव बारहुंखा बारदों दैबाना जादों अबेबा सारअन्थाइ गावदों बबेबा बांग्रि मावदों माने बायदि रोखोमनि ओ जाथायफोरखौ जानायफोरखौ जों बे जानबुंजोंनो जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो गुबुन जायगायाव थानाय गुबुन जायगायाव थानाय एबा गुबुन हादराव थानाय एबा गोजान गोजानाव थानाय बेफोर बैफोर सुबुंफोरजों जों मान जों बे जानबुंनि जा बा जानबुंनि
माने जानबुंजोंनो जों रायलायहरनो हायो जेनेबा जों जाय जों खाथियाव थानना रालाय दि जों बायदि जों बेबायदि जानो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
आरो जों बुंनो हाबावोदि गोदोनि समाव माने जों गोबां बिफां लाइफां गिदिर गिदिर हाग्रा हाग्रा बंग्रा दंमोन नङा मोनथां जाय जों बे हाग्रा बंग्राखौ जों ओं जाय जों बे हाग्रा बंग्राखौ जों एवस्रांनानै दानि जुगाव जों आबाद मावनानै जायो एबा दंफां लाइफांखौ दानफायजोबनानै जों बे जायगाखौ एबा जों
न' लुजोब्बाय आरो ना नोंथां जेनेबा गोदोनि समावथ' गोबां हाग्रा बंग्रा थायोमोन जों बे हाग्रा बंग्रायावनो जेनेबा जिब जुनार एबा दाउसिन दाउलाफोर थायोमोन आरोना नोंथां जायजों बे दाउसिन दाउलाफोरखो जों गोदोनिफ्रायनो जेनेबा सुबुंफोरा जों गावथार गावथार जायै जायै जेनेबा दानि जुगाव जों दावसिन दावलाखो जों नुनो मोनला मानो होनोब्ला जों आरो बे हाग्रा बा माने गोदोनि बायदि जेनेबा हाग्रा बाग्रि हाग्रा बारिफोरबो गैला आरोना नोंथां जेनेबा जोङो ओजों दानि हाग्राबारि होनना बुङोब्ला जों हाजो एरिया अबबा मोनसे जायगा जों बेफोरबायदियाव फोरजों हाग्रा बारिफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा जों बे हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै जों बेयाव फुना आबादबो मावो जों न नआव थानाय माने। बायदि रोखोमनि जों मावना जाजोब्बाय आरो नोंथां जों बेबायदि सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जों बुंबावनो हायो। बे जेनेबा गोदोनि समाव जोङो अ उम जों। जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनो एबा लोंनो थाखाय दै जोङो गोबारै जों जौ गोबां गोबां गोजान गोजान दैमा एबा दैसाफोरनिबा जों लायनानै लोङोमोन नङा होमबा नोंथां? माने जों दै लायनो थाखाय जों जोबोद खस्थ जायोमोन आरोना नोंथा माने दुखु दुखु सु माने माने गोबां माने बाथ्रा जेनेबा दुखु सुखुजों जेनेबा जों। लायनाय जायोमोन आरो नोंथां जों दानि जुगाव जों गासिबो नख खरावनो थिंखल होना थायो एबा दै मथर थायो एबा जों ओ सरखारनिफ्राय जों वाटार साप्लाइ मोनबाय माने दैनि थाखायबो जोंहा आंखाल गैला आरो ना नोंथां। आरो जों बुंनो हाबावोदि जेनेबा जों नोंथां जेनेबा गोदोनि समावथ जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय एबा जोङो साफोर लोंनो। थाखाय दैफोर फुदुंनो थाखाय जाङो जोङो बन फुदुङोमोन एबा बन गायनानै जेनबा जों अ जरायनानै जों बेफोरबायदि माने। मोनसे हाबा मावनानै जों मावोमोन नङाहोमबा नोंथां? औ नोंथाङा जों माने औ नोंथां दे खोनासं नोंथाङा आं दाबो दंबावो बाथ्राया माने जों दानि जुगाव दानि जुगाखौ माने गेस एबा कारेन्टजों संग्रा माने बायदि रोखोमनि। ओंखारबाय जों जाय माने दंफां दानि जुगाव माने दंफां लाइफां जों दानफायनोबो नांला। आरो जों दानि जुगाव माने ओ ओंखाम ओंख्रि संनोब्लाबो जों खम समनो संनो हायो मानो होनबा जों बे गेस एबा खारैफोरजोंबो संनो हा यो आरोना नोंथां आरो जों नोंथाङा जों बुंनो हाबावोदि जेनेबाों गोदोनि समावथ जों जों आबाद मावनोब्ला जेनबा जों मोसौजोंनो जों माने गोबां हार्ड थायोमोन नङा गोदोनि‌‌ समाव जों बिसि बुरजा हायानो जा माने जों मोसौजोंनो माने जों लाराय माने हालेवनानै। जों माने आबादखौ मावनाय जायोन आरोना नोंथां माने जों दानि जुगाव जों नुनो मोनोदि जेनेबा गोबां गिदिर गिदिर मेचिन ओंखारबाय जों माने माखासे मेसिनफोरनि जों। नाम बुङोब्ला एबा गारिफोरनि नाम बुङोब्ला टेकटर हेनटेकटर उम माने बायदि जि रोखोमनि जेनेबा जों नुनो मोनो आरोना जों जाहाथे जों। माइ गायनोब्लाबो जों मेचिनजों गायो हानोब्लाबो जों मेचिनजों हायो एबा जों ट्रेक्टर माने हालोवनोबाबो जों ट्रेक्टरजों हालोवो एबा जों मारा होनोब्लाबो जों माने मारा होग्रा मोनसे मेसिन। दङ जों बेजों होयो। जाहाथे जों माने गोबां खम समावनो जों माने। माबाजोबनो हमबाय आरोना जेनेबा जों खामानिखौ जों फोजोबनो लांनो हायो आरो ना नोंथां माने जों बुंनो थाङोबा माने। गोदोनि जुगजों आरो दानि जुगजोंथ जों जेन जों फारागथि नायोब्ला माने गोदोनि जुगावथ बिराद गाहाय मोन आरोना नोंथां माने जों दानि जुगावथ जोबोद गोजौआव फैबाय जों मानो। बुङोब्ला जों दानि जुगाव जोङो जों नुयै मेगन ज नुयै बुस्थुखौ जों दिहुननानै एबा नुनो। हायो एबा जों खोनायो बुस्थुखौनो जों खोनानो हायो एबा जों माने नु। जाथावै बुस्थुखौ जों नुहनो हायो आरो नोंथां माने जों माखासे जों सोलोंथाइ लानानै जाउनाव माने ने जों माने गोबां आवगायलांनो हमबाय आरोना नोंथां ओ आरो जों बुंनो हायोदि जोंनि बे अख्रां सायाव एबा जों हाथरखि एबा अखाफोर सायावनो जों थांनो हायो। जों थांनो हाबाय।
औ औ औ नंगौ नोंथां दायो नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय। नोंथां बिब्दिब्ला आं एसे फोरमायनानै होनो नामा? जेनेबा जोंहा औ औ जेनेबा जोङो जेनेब्ला जोंनि ओनसोलफ्राव गोदो गोदायनिफ्राय नोंथाङाथ' जि मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय जेनेब्ला जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदिनो नोंथां आं गोबां ओ मा होनो बिदिनो जायगाफोरा सोलायनो हमदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ जेनेबा जोंहा गोदो गोदाय जोंनिथिंबो बिदिनो औ जेनेब्ला बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम दङमोन जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो बिबदिनो आरो दैफोरनि बेबस्थायाबो नोंथां होननाय बायदिनो एसे माने गाज्रिमोन आरो दायो नाथाय मोजां जानो हमलांबाय बिबदिनो आरो जोंनिथिं गोदो गोदायनि दिनाव माने कारेन्ट गैयामोन जायहा जोंहा जिउ खुंनाय राया जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो। नाथाय दायो बिब्दिनो कारेन्ट एबा मोब्लिब बेफोरो माने जोंनि ओनसोलफोराव फैजोबनो हमबाय आरो ओ गारि मथरफ्राबो गोबां बांनो हमबाय गोदो गोदायथ' एसेबां गारि मथर गैयामोन नोंथां दायो जेनेब्ला बिदिनो ओ जोंनिथिंबो नाथाय दंबावो नोंथां जोंहा दायो समाबो जाबाय नालाय नोंथां एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
औ औ दे ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ दे होमबा नोंथां।
औ।